हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा ओ दिनै जोङो सावराय हेलौ खोनायाखै
औ खोनादों
जोङो सावरायनो लानाय ओ टपिकआनो जाबाय इन्टारनेट ओ जोंहा दानि जुगावथ' इन्टारनेट गैयाब्लानो जेबो जाला होननाय बायदि जानानै थाबाय मानो होनोब्ला दानि जुगाव ओ गासैबो बेबायदि जानबुंफोरखौ बाहायो इन्टारनेट बाहायो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां बिदि ओ हेफाजाबबो खालामो आरो फारसेथिंजाय जोंनि थाखाय गाज्रिबो आरो नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै मायबा बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा आंनि
औ खोनादों
ओ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै माबा बुंनो सानो नामा?
औ इन्टारनेट होनबा जों गासैबो मिथिखायो इन्टारनेटआव जोङो माबाफोर जोंनि सोंलुफोर दंबाय बायोबा जोङो नागिरबा मोनो जों इन्टारनेटनि जुगिदि गोब बेलेग बेलेग देशनि मानसिफोरजोंहाय रायलायनो हायो बि बिथांमोननि जुग बिदि मिथिनो हायो इन्टारनेटा मोजांजों लोगो गाज्रिबो मानसिफोरा बेफोरावहाय बुहुद गोमानानैबो थायो गाज्रि गाज्रि खामानिफोरावहाय नोंथाङा इन्टारनेट बाहायो नामा
ओ आंथ' इन्टारनेट बाहायनाय जायो ओ गोबां जोंहा गोदो गोदायनि दिनावथ' इन्टारनेट गैयै समाव जोंहा बेबायदि लाइजामजोंसो बिदि सिटि लाइजाम हरलायलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो खबरफोरखौ लानो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव बाट जोङो दानि जुगाव नुनो मोनबाय बयनिबो आखाइयाव बा बयनिबो न'खराव बेबायदि इन्टारनेट बाहायजानाय बेबायदि टास फनफोर किपेड फनफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो थ' जोंहानि न'आवबो गासैयाबो बिदि फन दङ बा जानबुं दङ इन्टारनेटनि दानि जुगावथ' जोङो इन्टारनेटनि थाखायनो जेब्ला जोङो सोलोंथाइ लानाय समाव जों बुजिया अब्ला इन्टारनेटआव जोङो नायब्लानो माने गासैखौबो मोननो हायो आरो बुजिनोबो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला बेराफारसेथिं जोङो गोजानाव थानाय सोलोंथाइ लानाय हिसाबै जोङो बे इन्टारनेटनि जुगिदिनो गावनि न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनो हायो आरो लोगोसे खबरफोर लायज्लायनो हायो आरो जोङो गोबाव सम नुज्लायलायाब्लाबो जोङो भिडिअ कल रायज्लायनानैनो जोङो न'खरनि मानसिफोरजों बेबायदि फेस टु फेस बायदि जोङो रायज्लायनो हायो आरो लोगोसे जोंखौ इन्टारनेटआ गोबां हेफाजाब होयो आरो आरो लोग लोगोसे जोंनि थाखाय बेराफारसेथिं इन्टारनेटआ गाज्रि गोबां मानसिफोरानो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटखौ ओ जोंसो बाहायो इन्टारनेटआ जोंखौ बाहाया थ' बियो मानसिफोरनि सायाव दिडपेन्ड खालामो ओ जेरै जोङो इन्टारनेटखौ मोजाङै बाहायोब्ला जोंनिया मोजाङै थाङो लामाया जुदि जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङाखैब्ला गाज्रिथिं बाहायोब्ला गाज्रि जायो थ' बेखायनो उन दि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेबायदि इन्टारनेट फोरनिफ्राय गोजान खालामनांगौ गोबां बिदि गामिफोरावनो जोङो नुनो मोनदों माने बेबायदि इन्टारनेटनि जुगिदि सोलोंथाइ लायैफोर गोबां बेबायदिनो गेम गेलेनानै बायदि बेबायदि खालामनानै इन्टारनेटनि जुग बिदि माने गावनि बेबायदि ओ लाइफफोरखौ गाव गावनि जिउफोरखौ बेबायदि नस्थ' खालामना लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथाङा इन्टारनेटनि जुगिदि गाज्रि नुनायफोरखौ बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा मा गाज्रि नुथायफोरखौ नुनो हादों
नो इन्टारनेटनि जुगिदि गाज्रि नुथाय नुनो मोनदों होनबोला जों खोनानो मोनो नुनो मोनो इनटार नेटआवहाय गोबां मानसिफोरा मालायफोरखौहाय ससियेल मिडियानि जुगिदि ट्रल खालामनाय ट्रलिं खालामनाय साइबार क्राइम खालामनाय इन्टारनेटनि जुगिदि जै बेफोरबायदि क्राइमफोरखौ जों नुहैयो। आरो सोरबा बाय बायदि मानसिफोरा इन्टारनेटजोंहाय इन्टारनेट बाहायै बाहायै सोरबा बायदिफ्रा गाज्रि लामाफ्राव थांनानैहाय। गाज्रि भिदिअस फोर नायनाय गाज्रि भिदिअसफोर रिलसफोर बानायनानै हगारनाय बै इन्टारनेटनि जुगिदिनो जायो जों बेफोरखौ मिथिखायो बे गाज्रिजों लोगो लोगोसे जोङो इन्टारनेट होनबोला जों नै दायो फरायनाय फरायबाय थानाय। फरायसाफोर बि फरायसाफोर नालाय। दानि बे जौगाथायनि जुगायावहाय गासैबो बुस्थुफोरखौनो जोङो फरायसालिफ्राव मोननो थाङा जेराव जों इन्टारनेटनिफ्रायनो मोननो थाङो। जिबायदि जोंनो नांगौ जों इन्टारनेटआव नां जेनेबा गासिखौबो मोनजोबो मोजांजों गाज्रिजों लोगोसे इन्टारनेटना मोजांबो आरो जोंनि लागै जों गाव गावनि बाहायनायनि सायावसै।
औ नंगौ।
जों गाव गावनो इन्टारनेटखौ बाहायनायफोराव मोजां लामा मारै बाहायनांगौ गावनो हमथानो रोंनांगोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो ओ दायोथ' जोङो गोबां बेबायदिनो नुनो मोनगासिनो इन्टारनेटनि जुगिदि सोर माबायदि ओ सोलिगासिनो इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो गोबां बेबायदिनो एप फोराव बायदि रोखोमनि भिडिअफोराव जोङो नुनो मोनगासिनो आरो लोगोसे इन्टारनेटआ जोंखौ हेफाजाब खालामो होनब्ला जोंनि सोलोंथाइ लानायाव मोजां गुन सोलोंथाइ लानायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो। आरो लोगोसे ओ न'खरनि ओ गोजान जायगायाव थानायफोरखौ नुवाब्लाबो ओ खाथिजों रायज्लायनो मोनाब्लाबो नुवाब्लाबो खबर लाज्लायनो हायो आरो लोगोसे जोंहाथ' दानि जुगाव इन्टारनेट गासैखौबो जोङो। ओ नांगौखिनिफोरखौ बेयावनो जोङो इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो बिहरनो हायो जेरै जों माब्लाबा समाव। ओं मेंनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायाबा बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जानबुंनि गेजेरजों जोङो बेबायदि माखासे अर्डारफोरखौ खामनानै जानो हायो आरो लोगोसे माहाबा हानथियोब्ला बेबायदि जानबुंनि हेफाजाबै इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो मोनहैयो आरो उ थ' नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो ब्ला आरो बुंनो हागोन।
नंगौ खिनथु जों नै इन्टारनेटजों इन्टारनेटवहाय जोङो मानसिफोरखौ रां ओ रां खामायनायबो खोनानो मोनदों रां खामायनाय होनोबा नै मानसिया फ्रा भिउस बानायनानै एबा दायो गोबां मानसिफ्रानो ससियेल मिडियाायाव इनफ्लुयेन्सार जानानै बा इउटुब भिडिअफोर हगारनानै इन्टारनेटनि जुगि दि गाव गावनि जिबनाव जौगालां दों रां खामायदों सासे फाइनान्सियेलि स्टेबोल मानसि जानो हा जुगिदि जों इन्टारनेटआ जोंखौ इन्टारनेटआ जोंखौहाय जोंनि रांखानथिनि फारसेबो सासे स्टेबोल मानसि जानो थाखाय। हेफाजाब होयो दा बे जोंनो गोबावनि जों माबायदि बा नायो।
औ।
जोंनि दा नै गामि गामिफ्रावबो जों नुनो मोनो इन्टारनेटनि जुगिदि मानसिफ्रा रां खामायगासिनो
ओ बेबायदिथ' ओ खोनादों ओ बेबायदिथ' गोबां सुबुंफोर नुनो मोनदों आरो जोंनि ओ गामिफ्रावबो बेबायदि सुबुंफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो। ओ बुं बेखौनो आङो बुङो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बहुत हेल्पफुल जोंखौ बिराद जोबोद हेफाजाब होयो आरो लोगोसे ओ जोंनि माखासे नांगौफोरखौबो इन्टारनेटनि जुगिदिनो जोङो माने मोननो हायो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनो मालाबा समाव ओ जोबोद हरखाबैनो बेबायदि रांफोरखौ जोंनो नांगौ जायोथ' अब्ला जोङो न'खराव बिदिनो फन खालामनानै बिहरनो हायो अब्ला जोंहा इसांबो माने बेबायदि खस्थ'फोरा जाया आरो लोगोसे नोंथाङा जे बुंलांखाबाय गोबां सुबुं फोरानो बिदि इन्टारनेटनि जुगिदि रिल्स बनायनानै जि रां खामायना न'खरफोरखौ सोलिगासिनो बे थारैनो नोंगौ सैथो मानो होनब्ला जोङो गोबां बेबायदिनो जोंनि मानसिफोरखौ नुनो मोनो गैयि। आरो बे इन्टारनेटखौ जेब्ला खुलिदों अब्लानिफ्रायनो गोबां मानसिफोरखौबो जोङो सिनायनो मोनदों गोबां बेबायदिनो मानसिफोरनि मोजां गाज्रिफोरखौबो जोङो बे इन्टारनेटनि जुगिदि नुनो मोनदों आरो जोङो गोबां इन्टारनेट नि जुगिदि जोङो सोलोंनोबो मोनदों ओ बुंनो थाङोब्ला गोबां बेबायदिनो जोंहा मालाबा समाव सोलोंथाइनि गेजेरजों माब्लाबा समाव बुजियाब्ला गुबुनफोरनि फोरोंनायफोरखौ जोङो भिडिअ'फोरखौ नायोब्ला ओ जोंहा बुजिनाया। आरो सोलोंनो हानाया ओ गोबांसिन जानानै फैनायखौ आङो नुनो मोनदों माब्लाबा समाव आंबो बुजियाब्ला बिदिनो इन्टारनेटनि जुगिदिनो आंबो हेफाजाब लानाय जायो थ' अब्ला जोङो बा आङो बुजिनो हानायखौ मोनो आरो थ' बेनो मानसिनि सायाव इन्टारनेटआ डपेन्ड खालामो फारसे थिं मोजां आरो फारसेथिं गा ज्रि ओ उनदै गथ'फोरखौ जानबुंनिफ्राय इन्टारनेटनिफ्राय गोजानाव गिनांगौ आरो बेबादि इन्टारनेट बाहायनायनिफ्राय जोंहा ओ माने जोबोद खम बेसेनाव जोबोद खम बेसेनाव जों जानबुंफोरखौ बा इन्टारनेट फोरखौ जों बाहायनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि जुगाव ओ सोलोंथाइ आ मेन जोंनि गोनांथि जायोब्लासो जोंनि इन्टारनेटखौ बाहायनांगौ आरो थ' जोंहा दिनैनि इन्टारनेट टपिकआ बिसेनोसै नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मोनबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों।